हेलौ हेलौ हेलौ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
उम गोजोन ओ औ औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायथिखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथां
दे नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
औ नोंथां आङो ओ दानि दिनाव सोलिबाय थानाय बा दानि मुगायाव सोलिबाय थानाय बे बिगियाननि मुगायावहायो मबाइला जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव सावरायगोन
दे नोंथां बुंलांदो
औ नोंथां दानि ओ दिनाव बुंनो थाङोब्ला गोदो जोङो माबोरै संसार जायोमोन आरो दा माबोरै सोलायलांखो आं बिनि सोमोन्दै आरो मबाइल लानायनि सो सोमोन्दै बेखौ बुंलांगोन आङो गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों रायलायनांगौबा एबा खबर लानांगौबा गोबां टाइम नांगौमोन एबा सम नांगौमोन नाथाय दानि दिनावहायो गंसे मबाइल मोननाय लोगो लोगो एबा गंसे मबाइला मबाइलखौ बानायनानै लानो रोंनाय लोगो लोगोनो दानि दिनावहायो से सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो बै सासे गोजानाव थानाय बा गुबुन जायगायाव थानाय बा गुबुन हादराव थानाय सुबुंजों जोङो सावरायलायनो हायो बा रायज्लायलायनो हायो माबोरै दङ मा खालामदों आरो मोजां गाज्रिनि सोमोन्दै जोङो रायलायलायनो हायो नाथाय गोदोनि दिनावबा जोङो बेफोर खोथाखौ रायलायनोबा जोङो ओ गांसे लाइजामनि गेजेराव लिरनानैसो जोङो गोबाव गोबाव समनि गेजेर एबा सब थासे एबा सानब्रै सानबानि उनावसो जोङो बे लाइजामखौ मोनहैयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बे गंसे मु बेलाहाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोबाय होगा नो दङ गंसे मबाइल गैयाबानो सासे सुबुङा गावनि आखाइ थोंसेखौ बायनाय बायदि मोनो मानो होनोब्ला जोङो गंसे मबाइल नङाबानो जोंनियाव दानि दिनावहायो नैबे जौगाखुनाय मुगायावहायो जेबो खामानियानो जाला होननाखौनो बुंजायो जोङो ओइ सासे गोजानाव थानाय सुबुंजों वाटसापनि गेजेरजों जोङो गाव ओ गावनि माखासे डकुमेन्टसफोरखौ जोङो हरनो हायो गोबां गोबां गोनांथि मुवाफोरखौ खेबनानै जोङो फट' साफायनानै जोङो बै सुबुंनो वाटसापनि गेजेरजों हरनो हायो नङाब्ला जोङो मोखांजों मोखां रायायनानैबो जोङो नायलायनो हायो वाटसपनि गेजेरजों आरो इउटुबनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे भिडिअफोर नायनानै जोङो थुलुंगानाय मोनो जेरैहाय जोङो माखासे मानसिफोरनि गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायनायफोरखौ जोङो नायनानै थुलुंगानाय मोनो आरो बिनि गेजेरजों वाटसाप फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे सोलोंथाइ सोलोंनानैबो लानो हायो जेरैहाय जोङो माखासे सावगारिया फिनाय एबा माबा मोनसे खामानि मावनाय अबेबा मा सफ्टवेर एबा माबा मोनसे मुवाफोर गाज्रि जादोंबा माबोरै बानायनांगौ बेफोरखौ जोङो नायनानै सोलोंनो हायो आरो बाथ्रा जाय माखासे सोलोंथायाइ लानो थाखाय जोङो जिगु जिगु गोजान गुबुन जायगायाव कर्स लाहैनांगौमोन सेन्टाराव थांनानै नाथाय आथिखालाव जोङो इउथटुबाव नायनानैनो बेफोरखौ सोलोंनो हायो आरो सोलोंनानै जोङो माखासे एगजामफोरखौ जोङो पास खालामनो हायो जेरैाय जो साख्रिनि एक्जामफोरखौ जो
नोंथां
दानि फरायथाय आथिखालाव जोङो इयउटुबनि गेजेरजों बेखौहायो नायनानै सोलोंनानै एग्जाम होनो हायो बेनो जाबाय जोंनि सबसे गोनांसिन होननानै बुंनो थाङोब्ला आरोखि आथिखालनि मुगायाव आरो बिनि अनगायैबो जोङो माखासे गोनांसिन बुस्थुफोरखौ जोङो बेवहाय मोननो हायो जेरैहाय जोङो जोङो बबेयावबा थानानै एबा हस्टेलफ्राव थानानै जोंनि ओंखाम संग्रा गेसफोर एबा न'आव थानानै गेसफोर जोबबाय बायदोंबा जोङो बेयावहायो माखासे जाग्रा बुस्थुफोरखौ जों बिहरनानै जानो हायो जे माखासे एपनि गेजेरजों जेरैहाय सुइगि जाबाय जमेट' जाबाय बे बेफोर एपनि गेजेरजों जोङो बेफोर जाग्रा बुस्थुफोरखौ बिहरनानै गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो गावनि उखैनायखौ खोमानो हायो आरो बेल' नङा जोङो बबेबा गोजान जायगायाव थांनो थाङोब्ला जोङो गुगोल मेपनि गेजेरजों जोङो थांनो हायो जेरैहाय जेरैहाय जोङो गोजान जायगायाव थाङोब्ला लामाफोर आन्दायबायोबा जोङो गुगोल मेपनि गेजेरजों नायनानै थांनो हायो आरो हटेलफोर एबा जाग्रा हटेल नागिरनोबा थाग्रा हटेल नागिरनोबाबो जोङो बै जायगानि माखासे हटेलफ्रा मोजां नंगौना नङा आरो बिनि बेसेनफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो गुगोल मेपनि गेजेरजों एबा गुगोलाव नायनानै जोङो बै जायगायाव थाहैनो हायो एबा जाहैनो हायो बेफोर जाबाय जोंनि दानि गोदान मुगायाव सोलिफुनाय माखासे थासारि आरोबाव जोङो बेनि अनगायैबो जोंहा मोखां बिजाबफोर दङ मोखां बिजाबफोराव जोङो माखासे जानाय मा सोरनिबा बबे जायगायाव मा जादों बेफोरखौ जोङो नुनो हायो आरो इउटुबनि गेजेरजोंबो जोङो निउसफोरखौ नुनो हायो जेरै म माखासे रादाबफोरखौ जोङो मिथिनो हायो बै जायगाफोराव मा जादों एबा माबोरै सोलिगासिनो दङ बोथोरा एबा जोंनि थानाय थासारिफोरा माबायदि जादों मोजांनाा गाज्रि बेफोरखौ जों इयउटुबनि गेजेरजों मोननो हायो एबा नुनो मोनो बेल' नङा आरो जोङो माखा माखासे समावहायो ओरैनो थानो- थानाय जायोबा जोङो मबाइलावनो इउटुबावनो जोङो बेयाव मुभिफोर नायनो हायो सिनेमाफोर नायनो हायो सिनेमा नायनानै जोङो मा खासे रोंगौथिफोरखौ लानो हायो एबा माखासे ओ समाजनि थासारिफोरखौ फोसाबनोबो हायो जोङो आरो गावनि रोंगौ थि देखायनानै जोङो भिडिअ' खालामनानै इउटुबाव आपलड होयोबा जों बै माखासे सुबुंफोरनो हायो गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो हायो बेल' नङा आरोबाव दंबावो जोंहा माखासे ओरैनो थानाय समाव ओरैनो ओ गोदाव-सोराव जानाय समाव जोङो गेम गेलेनानै थानो हायो जेरै जोंहा मोनै रोखोमनि गेम दङ' जोङो भिदिअ गेम गेलेनो हायो एबा जोङो ओ अफलाइन गेम फोरखौबो गेलेनो हायो अफलाइन गेमाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा केन्डि क्रास दं लुदु दं जों बेफोरखौ खौ गेलेनो हायो अनलाइन गेम बुंनानै बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा पाबजि दं फ्रि फायार दङ' आरो मबाइल लिजेन्ड दं। बेफोरखौ जोङो गेलेनानै ओरैनो टाइमफोरखौ हगार हरनो हायो। आरो जोङो बिनि गोजोननायफोरखौ लानो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो माखासे ट्रेन टिकिट एबा फ्लाइटनि टिकिट दानोब्लाबो जों गुबुन जायगायाव एबा गुबुन हादराव थांनोब्लाबो जोङो मबाइलजोंनो दाननानै लानो हायो एबा बिनि ओ दाननानै जोङो टिकिटखौ गावनि खालामनो हायो एबा गुबुन जायगायाव थांनो हायो। ओ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर आयदानि सायाव बुंनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव फोरमायलांनो सानदों नोंनो दा नोंनि बाथ्रा बा फोरमायलांनायखौ खोनानो मोननानै बा मबाइलनि मबाइला मा मा मायाव सोलियो बेखौ खोनानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आंबो दा आङो मोनसे आयदानि सायाव फोरमायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा जाग्रा आदार जाग्रा आदारा बुंनो थाङोब्ला जोङो मानसिनि थाखाय मोनसे ओ थांनानै थानायनि ओ बेयो मानसिफोरा जाग्रा आदारखौ जेब्लायबो जानानै थांनानै थानांगौ जाग्रा आदार गैयाबा ओ मानसिया मा जागोन थांनानै थानो हानाय नङा जाग्रा आदारनि गेजेरजोंसो मानसिया गावनि देहायाव जेसेबां नांगौ रोखोमनि बोलो बेफोरखौ मोननो हायो। ओ जाग्रा आदार गैयाब्लानो जोङो ओ राननानै थानांगौबो जालाङो ओ जाग्रा आदारा माबादि खौ जानांगौ दा जानला मोनानला जाग्रा आदारखौ जायोब्लाबो जोङो मानसिफोरा ओ मोजां रखम थांनानै थानो हायाबो जानो हागौ रांख्रेब-रुंख्रेब बा सोरबाया ओ नांनायनि बारा मेजेम बारा जानानै गावनि देहायाव माखासे बेराम आजारफोरखौ ओ बारायनानै लानाय जायो बिनि थाखायनो जाग्रा आदारखौबो जोङो मोजाङै मोजां जानो हानांगोन बेनि थाखायसो जोङो जाग्रा आदारखौ मोजां जानांगौ दा बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा बांसिन जाग्रा आदार हिसाबै गोदोनि समाव बुंनानै लायोबा बे जाहैबाय मा ओंखाम ओंखामखौनो मानसिफोरा बांसिन सिनै जायोमोन बर' हारिनि सुबुंफोरा ओंखामखौ बांसिन जायो बे जाग्रा आदारानो जाहैबाय मा देहायाव जेब्लायबो मोजां ओ मोजां गोहोखौ जगायो बा मोनसे ओंखामनि ओ बिनि गुना जोबोद मोजां देहानि थाखाय बे ओंखामनि गुना मोजां जानायनि थाखायनो ओंखाम जायोब्ला मानसिया जेब्लायबो ओ देहाया राफोद जानानै खामानि दामानिफोरखौ जेखि समावनो जाया मानो मोजाङै मोजां मावनो हायो गोदोनि मानसिफोरा जेब्लायबो दुब्लि बा अबेबा ओ हाग्रा बंग्रायाव खामानि मावनो थांब्लाबो जेब्लाबो ओंखाम थफ्ला खानानै लानानै थाङोमोन बेजों लोगोसे जानो थाखाय बा बे ओंखामखौ गोथावसिन खालामनो थाखायनो ओंख्रि महरै माखासे ओंख्रिफोरखौबो संनानै लांफाखायो बे ओंख्रिफोराबो जाहैबाय मा जाग्रा बेबो जाग्रा हिसाबै मा? ओ माखासे गाज्रि बा माबा माबि बेसादजों जानाय नङा बे मैगं थाइगंफोरखौनो लानानै बा ओ मोजां रोखोमनि देहायाव गोहो जगायग्रा मैगंफोरखौनो संनानै बेखौ ओंख्रि खालामनाय जायो। दा बर'फोरनि ओंख्रि हिसाबै अनला नार आसि सबाय साम' बेफोर गाससिखौबो मा खालामोमोन संनानै बे ओंखामजोंनो जायोमोन आरो बेफोर गाैबो ओंख्रिफोरा देहानि थाखाय जोबोद मोजां गोहो जगायग्रा दा बेफोरखौ जोङो जानायनि गेजेरजों मा खालामनो हायो देहाया राफोद जायो आरो गाव गावनि देहाखौ जेब्लायबो ओ स्व्थ खालामनानै ओ लांनानै थांनो हायो आरो। दा बिनि अनगायैबो जोङो बैफोरो ओ मा होनो जाग्रा मुवा बेफोरखौ जानायनि गेजेरजों जोङो माखासे मानसि फोर मा खालामो ओ खायफाया बांद्राय थाव होनाय बा माखासे दखान सखानाव मोननाय मेथाइ बायदिसिनाखौ जाबोनो हमबाय ‌। लासै लासैनो बायदिसिना जाग्रा थावजों बानायनाय बा मस्ला मस्लि बारा होनानै जानाय बेफोर गाससिबो जाग्राफोरखौ जानानै मानसिफ्रा बांसिनै सोरबा सोरबा बेमार आजार बा बायदिसिना देहानि गोहोम गोग्लैनाय बेफोरबायदि जानाय नुनो मोनो। दा बेफोरबायदि जिनिसखौ बा थाव बा मस्ला बायदि संख्रि बानलुफोरखौ जायोबा गेस जानाय आरो उदैफोरा गाज्रि जानानै देहाया जेब्लायबो मोजां थायो मोजां जाग्रा आदारखौ जानो हायो। बेफोरो गाज्रि बेफोरो जालाङो आरो। थाव संख्रि बानलु मोजां बेफोर होयै बा बासि थाव बेफोरबायदिखौ जानानै मानसिनि देहाया जेब्लायबो गाज्रि एबा गोहोम गोग्लैग्रा बेफोरबायदियाव जानानै ओ सोरबाया आरोबाव ओ मेजेम बारायनानै बा मोदोमा गिदिर जालांनानै बिसनानिफ्राय सिखारनो हाया थाबायनो हाया बेफोरबायदि देहा जालांनो हमो आरो बेफोरबायाददि देहा जालांनायनि गेजेरजोंनो मानसिया मा लासै लासै ना ह्रेब जालांसै बेरामजों आरो बारानिफ्राय बारा बेफोरखौ बाहायनायनि सायावहाय ओ देहाफोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालाङो दा जाग्रा आदारखौ बिनि थाखायनो मोजां जानांगौ आरो बर'नि जाग्रा आदारफोरा मा जोंनि देहानि थाखाय खालि सक्तिल' जौगायो। नाथाय माखासे जिनिसफोरा दानि दिनावहाय जोंबो ओंख्रिफोरखौ थाव बायदिसिना मस्ला मस्लि बायनानै संनाय जायो बेफोर गाज्रि आरो। सिगांनि समावहाय मा खालामोन खारै बा संख्रि बेफोरखौल' आरो न'आव मोननाय बानलु बा मोदोमग्रा बेसादबाबो दुन्दिया माखासे मस्ला माखासे ओ गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होननाय जिनिस बे बाहायनानै होयोमोन बेदर सेदरफ्राव होनाय जायोमोन। रुनानै जानाय जायोमोन बिनि थाखायनो मा देहायाव जेब्लायबो मेजेम बायदिफोरा बारायनि बारायामोन बेफोरबायदिमोन। नाथाय दानि दिनावहाय मा बेफोरो बांलांनो हमबाय आरो ओ मानसिफोरा बेराम जों भुगिनांनानै थानांगौआ बांसिन जाबाय आरो आरो बेनि अनगायैबो मा जोंहा बर'फोरा जाग्रा आदार हिसाबै दङ बा एवखां सावखां एवनाय बदि साहा लोंनाय हुदा दङ बर'फोरनाव गोदोनिफ्रायनो बेजों लोगोसे मा खालामो ओ फिथा सौरायाइ माइब्रा बेफोरबायाददिखौ एवनानै जानायबो नुनो मोनो। फिथा सौरायाइ एवग्रा एवनानै जानायफोरा जाहैबाय मा माखासे समाव बा गोजां बोथोरनि समाव बेफोरखौ मा माइरंजोंनो देनानै माइरंखौ देनानै दैहुआव एबा गाहायाव बेफोरखौ खेथ्लि मोखांजों हमनानै फिथा बानायोमोन आरो बेखौ जाय इंलिसाव बेखौ राइस केक होननानैबो बुङो जायबा जाया नाथाय जे बर'निया जाहैबाय मा बेखौ दा बे सिबिं सबायजों बा सिनिजों माबानानै गलायनानै बे बेखौ लादु बायदि खालामनाय जायोमोन आरो बेखौ जायोमोन आरो माइब्रा एवनानै जायोमोन जाय माइब्राखौ मा सिथाबुं सिथाबुं माइरंनो बेखौ एवनानै जायोमोन आरो सौराइ सौरायफोरखौबो माइरंफोर देनानै बा माइब्राफोरखौ देनानै लारु बेफोर एन्थाब बेफोरखौ दे देनानैनो बे थाव संनाय बबेखौबा ओरैनो ओ सारायाव मा होनो एवनानै बिनि महरखौ होनानै बे माखासे जाग्रा आदारफोरखौ जानाय जायोमोन आरो दा बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि माखासे जाग्रा आदारफोरानो गासैबो गासैबोआनो मोजां देहानि थाखाय बा मोजां देहाखौ लाखिनो थाखाय बानायनाय जायोमोन बेवहाय जेब्लाबो गाज्रि एबा माखासे केमिकेल होनाय बुस्थुफोर बेफोरबायदिया देहायाव हाबनो मोनामोन ओंखायनो जाग्रा आदारखौ मानसिफोरा जायोबा मोजां मोजां जिनिस बा देहायाव आदार दं गोगगौ जगायग्राखौ जानांगौ बेनि अनगायबो फिथाइ सामथाइफोर जानांगौ फिथाइ सामथाइफोराबो जोंनि देहाखौ मोजां खालामनायाव बा मोजां देहा लाखिनायाव जोबोद गोहोम होयो बा गोबां सापर्ट होयो बेनि थाखायनो जोङो